औ नोंथां औ खोनाबायना नोंथाङा औ खोनादोंमोन औ - ओ बिदिब्ला नोंथां आं नोंनावहाय माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो फन खालामनाय जादों नोंथां
औ नोंथां
आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'फ्रा माबोरै गोदो गोदाय रायजो जायोमोन आरो दा माबायदि रायजो जायो बिनि सायाव सावरायनो जागोन ना नोंथां औ औ जागोन नोंथां औ औ औ ओ बिदिब्ला आं एसे जागायजेनना होनोसै नोंथां
औ नोंथां जागायजेनग्रोदो
ओ बर'फोरनि रायजो जानाय बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय बर'फोरनि रायजो जानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि खान्थिफोर खौ लानानै जोंनि बर'फ्रा रायजो जानायखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोदों नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
ओ जेरावहाय माने गामि ओनस ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा मा खालामो जेरैहाय जों नुनो मोनो मा गोदोनि समाव जेरैहाय सोरनिखौबा सोरनिबा न' लुनायावहाय हेफाजाब होलायनाय बै समावथ' माने दानि बादि हाजिरा होलायनाय गैयामोन। नोंथां बै समावथ' माने बांसिन थिनानो मा बिदिनो सावरि जालायनाय औ। सा-सावरि जालायनायसो जों नुयोमोन आरोखि गामियैनो ओंखारलायनानै माने बेदर सेर सेरसे सोरननि बायलायनानै जौ एसे होलायनानै माने बेबायदिनो सावरि जालायनानै खामानि मावनानै होलायनायखौसो जों नुयोमोन आरोखि नोंथाङा औ। आरो बिदिनो माने माइ गायनाय बेलाफ्रावबो बिदिनोमोन माने दानि बायदि थाखा फैसा गोनां रां रां खाउरि गोनां बो गैयिनि थाखाय माइफोरखौबो माने बैनाव गायखांबा बैन बैनाव गायखां बैनाव बिदिनो सावरि जालायनानै जौ लोंलायनानै बिदिनो माइ गायनानै होलायनायखौ जों नु खोनानो मोनदों आरोखि नोंथां। औ बेबायदि रोखोमै जोंनि बर'फ्रा रायजो जाबोनायखौ जों खोनानो मोनदों। आरो जोंहा मोनसे दंबावोमोन नोंथां जेरैहाय न' उसुङाव जुदि नारजिजों अमाजों सङोब्ला लायथ'लायनाय हरथ'लायनाय खुरैसे खुरैनै। बिदिनो जोंहा बिदिनो मा हुदाफोर दंमोन बेफोरखौबो जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथाङा। आरो बिनि अ अनगायैबो जों माने जोंनि बर'फोरनि रायजो जानायाव जों नुनो मोन मोनबावदों जाहैबाय जेरैहाय थाव गैयाबा ओंख्रियाव सेरनो थाव गैयाबा मुखासै मु उसङाव मैथ'लायनाय बा हालदै गैयाबा संख्रि गैयाबा लायथ'लायनाय। बेफोरबादिखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां जेरैहाय सलाय गैयाबा सलाय खा थि लायथ'लायनाय बेफोरबायदि जोंनि बर'फोरनाव रायजो जानाय मोनसे बेफोरबायदि हुदाफोर दंमोन आरोखि नोंथां। औ आरो बिदिनो जों नुनो मोनबावगोन जे बाय मेसें बोथोराव जुदि दैया रानला बबेबा हाखरनि रानलाङोबा बेखौ गा -मियैनो ओंखारलायनानै ज' ज' सारनानै नाफोरखौ गोरोमनानै हमनाय बेफोर बायदि हुदाफोर जोंनि बर'फोरनाव रायजो जानायाव दंमोन आरोखि नोंथां।
औ नोंथां।
खोनानो मोनदों बा नुनो मोनदों आरोखि आरो बेनि अनयैबो जोंहा गोबां रोखोमनि जोंनि बर' फोरनि रायजो जानायाव गोबां रोखोमनि मानो हुदाफोर दंमोन। जेरैहाय ओ मा होनो बेखौहाय ओ जेरै जोंहा हाबानि बेलायावबो जेरैहाय मानि दानि बादि मानि टेन्ट हाउस माबालायनानै मा होनो भारा लायलायलायनानै माने साजायनाय गैयामोन गोदोनि समावहाय माने थालिर बिलाइफोरजोंनो गामियैनो ओंखारलायनानै औवा थ'फा थ'फा दानलायनानै थालिर बिलाइफोरजोंनो गय बिगुरफोरजोंनो साजायनाय बेफोरबाय दि नुयोमोन आरोखि नोंथां आरो खायसे खायसे दासि सिमबो बबे गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जों दासिमबो साफा सानैफ्र बेफोरबायदि खान्थिजों हाबा ला नायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां आरो संनाय खावनायफोराबो थ' माने गामियैनो संनाय खावनायनै जानाय लोंनाय जाखायो जाहैबाय नालाय नोंथां दानि बायदि जोंहा मा होनो केटारिं ग्रुप मा ओंखाम रानग्रा ग्रुप ओंखाम ओंख्रि संग्रा ग्रुप बिदि गैयामोन बिनि थाखा -यनो मानि ओंखायनो मानि गामियैनो ओंखारलायनानै बेफोरखौ हाबा हुखाखौ खुंनानै होलायनाय बेफोरबायदि दंमोन आरोखि नोंथां औ औ दा नोंथाङा माबा सोंनो बिनि बेलायावहाय
ओ नोंथां नोंथाङा आरो नोंथांमोननि ओनसोलफोरावहाय माब
-वहाय माबोरै रायजो जाबावोमोन औ औ गोदोनि समफोराव औ औ औ बिदिनो आरो माने बेनि अनगायैबो जोंहा मा दंबावोमोन नोंथां गोदोनि समावहाय मा ओ बेरे खावलायनाय नङा होमबा नोंथां बेरे जथा फाथो बारियाव थानाय जार्मान बारियाव थानायफोरखौ बाहा ला -नायफोरखौ माने गामियैनो माने सेंग्रा सेंग्रा सेंग्राफ्रा बा उन्दै गथ'फ्रा ज' ज' ओंखारलायना -नै बेफोरखौ माइ जिगाबाव बुन्था लानानै अर सावलायनानै बिदिनो बेरेफोरखौ नागिरनानै आराम एवनानै जानाय बा मेनानै जानाय हुदाफ्रा जोंनाव दं मोन आरोखि नोंथां बा आंबो बिदिखौ मावबोदों आरोखि नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा दंमोन जाबाय आमसिसुवा बोथोर फैबा गामिैयनो न'खराव साफा साफा ओं -खारलायनानै गामिनि हाग्राखौ एवलायनानै खान्थाल थाइजौ जालायनाय बेफोरबायदि फोरा दंमोन आरोखि नोंथां जायनावहाय थाइजौ दं बे थाइजौ लाबोबाय जायनाव खान्थाल दं बिसोर खान्थाल लाबोबाय जायनाव लिसु दं बिसोर लिसु लाफाबाय औ हाग्रा एवखांनानै बिदिनो जानाय जों नुयोमोन बा दासिमबो बबेबा बबेबा गामिफ्राव जों बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि बर'फ्रा माब्रै रायजो जादों आरो मा गोदो माबायदि रायजो जायोमोन बिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङाबो औ दा नोंथाङा जेरेखम फोरमायदों गोदोनि समफोराव माबोरै रायजो जायोमोन जोंनियावबो बिदिनियानो मोनो औ औ औ गोदो गोदायनि समफोरावथ' जों
माखासे लोगो
माखासे लोगो मोनबोदों आरो माखासे खोनाबोबोदों आरो आबै आबौ निफ्राय बिब्दिनो बिसोरो उवाल गाहेनजों माइ सौलायनानै जाबोनाय औ
आरो ओरैबायदिबो सल' खोनाबोबावदों आरोना गोदोनि समफोराव जेब्ला
रुवाथिफोरा माइरं माइ सौवो औ सोरांसि सोरांसिनो माइ सौवोमोन नङा होमबा गोदोना औ नंगौ सिगां बे समफोरावहाय जेब्ला सानसे सिगां खोन्था खालायनानै रायज्लाय खालामलायलायनानै दोनोब्ला आरोना औ औ माइसावनो दोनोब्ला माने औ बै जाय बुहुत होननाय औ औ बुहुत फोर औ फैग्रोनानै बिबदिनो औ फजाफैग्रोयो जा फैग्र बेबायदि खोनाबोदों आरो औ औ आरो गोदोनि समफोराव
हालामफोरावबो बेबायदिनो जेनेबा गोजोनो रंजा खुसियै जेनेबा माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला माबा मोनसे गोनांथि जायोब्ला बेखौहाय न'खरनि माबा मोनसे फिथाइ सामथाइजों सोलायलायनानै जा माबा संसार जालायोमोन आरोना औ दानि बायदि रांनि एफाबां माने गोदो समाव रांफोराबो बारा गैयामोन नालाय रांनि गोनांथिमोन नालाय रांफोरखौबो
बारा नाङा औ नंगौ नंगौ माबा मोनसे सोरनोबा जों हाजोंनो जौ दाब खाथायाइसेजों सोलायलायनाय बेबायदि खोनाबोदों आरो थारैनो आरो गोदोनि समफोरावहाय बिबदिनो
गेलेनायनि बोथोरावबो बिदिनो गर गेलेनाय गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय बेफोरबायदि अनेक रोखोमनि गेलेनायफोर जों खोनो मोनदों आरोना नाथाय दानि जुगावहाय बेफोरखौ बांसिनानो नुलियानो आरोना जोबलां
जोब्लां जोबबाय बावलजोबनो हमबाय।
दा बैसागु फोरबोफोरावबो बिदिनो रंजा बाजा रंजाबोदोंमोन फालिबोदोंमोन आरो नोंथाङा जे बुंदों दहाय। ओ माइ गायनाय बा मोनसे हाबा खामानि खामानिफोरावहाय सावरि बादि
सावरि बादालि जालायलायनाय
सोरनिबा न'खरावहाय।
मानसि खम जायो बिनियावहाय थांनानै हेफाजाब हैायनाय बेबायदि अने रो रोखोमै बाथ्रा खोनाबोदों आरो ना औ औ आरो जोंबो एसे नुनो मोनबोदों आरो। दा बेनिफ्राय दानि मुगायावहाय दानि मुगानिखौ बुङोब्ला अनेक सोलाय आरो ना। औ औ गोदोनि जानाखि आसार खान्थि औ निमफोरखौ।
दानि समफोरावहाय बारा नुनो मोनलि आरोना लासैनो गोमोरलांनो हमजोबबाय आरोना।
औ जेरै वाल गायेनखौ जों बारा नुनो मोनलिया औ औ।
गिला गेलेनायखौ जों नुनो मोनलिया गिला गेलेनायखौ।
गेलेनायखौ जों दा नु मोनो होनोब्ला मोनसे बै जे बावखुंग्रि औ नंगौ बावखुंग्रि बेयावहाय मोनसे जोंहा फोरबो फालिनाय जायो बेयावहाय जोङो
अनेक रोखोमनि
अनेक रोखोमनि खेला गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो थारैनो बेयावल' जोङो गिला गेलेनाय बाथाय गेलेनाय बेफोरबायदि हाखर सिखर गेलेनाय
बेफोरबायदि खेलाखौ जों नुनो मोनसै दा बेखौ जोङो फोथांना लाखिनांगोन। रोङाब्लाबो जोङो सोलो
सोलोंनानै लानांगोन आरोना थारैनो आ बेबायदि नो आरो गोदोनि समफोरावथ'
बिब्दिनो सनानि मुगा होननानै बुंखायोमोन नालाय गोदोनि जुगखौहाय औ। सनानि मुगा बिराद मोजां आरो।
मोजां आरोना बिफां लाइफांजों औ बुंफबनाय औ ओ। दाावसिन दाउलाजों बुंफबनाय औ औ आरोना दानि समफोरावथ' नायोब्ला जोङो। बिफां लाइफांखौबो बारा नुनो मोनलिया आरोना औ नंगौथ आरो गोदोनि समफोरावहाय बिफां लाइफां आबाद ग्रोम ग्रोममोन।
जेरावबो जेरैथिंबो समायना सुदेम निजोम
जुग जेरावबो थानो मोजां मोन आरोना औ औ नोंथां ओमफ्राय
गोदोनिफोरावहाय बिब्दिनो बेमार आजारफोर जायोब्लाबो जोंहा डक्टरनि गोनांथि गैया
गोनांथि गैयामोन गैयामोन औ औ बिफांनि मुलि बिफांनि औ रोदा बिलाइ बेखौनो औ बस'नानै बा सिफ्लेनानै औ लोंहोयोमोन आरो ना औ औ नंगौ।
गोदोनि समफोराव ओ बैसागु जानायफोरावबो जेरै अनेक रोखोमनि
अनेक रोखोमनि जोङो गोखा गोखै जानायाव अनेक रोखोमनि औ ओ मा होनो? ओ जाग्रा मैगंफोर मोनोमोन औ औ आरो थारै लाफा सायख' थाराय औ औ बेफोरबायदि औ आरो।
ओ रनसन्द्रि बेबायदिनो ओ सिब्रु बेबायदिनो अनेकथा मैगंफोर मोनोमोन आरोना दा जोङो बेफोरखौबो बारा नुनो मोनलिया।
औ थारैनो औ बिदिनो औमब्रा औ।
ओ बिनिफ्राय आजिनाय बिबार औ बेफोरबायदि अनेकथा रोखोमनि मैगंफोरबो मोनोमोन, दा जोंहा नोंथां।
नोंथां औ औ जोंना समावबो जाबाय नोंथां औ औ जाबाय नोंथांजों गोदोनि औ
माबोरै माबोरै बर'फोरा रायजो
रायजो जायोमोन औ औ नोंसिनि औ ओनसोलफोराव माबोरै रायजो औ औ बेफोरखौ औ मोजां खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय औ औ मोनबाय आरो औ आंबो नोंथां औ औ बेयावनो फोजोबनांसिगोन दे बिदिब्ला फोजोबनोसै
नोंथाङा कलखौ डिसकानेक्ट खालामाखै नामा दाबो नोंथां हेलौ नोंथां